औ नोंथां खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथांनि एसे नेटनि उसुबिदा जादों नामा आं रावबो एसे थाबथानो नागिरदों मानोबा एसे नेट गोनां जायगायाव थायोबा मोजां जागोन नामा नोंथां नोंथांखौ एसे खावलायहरनाय थाबाय खोनादोंना नोंथांङा आंनाव माने खोनाफैयो आरो थाबथा थुबथसे खोनाफैदों आरो। अ अ नोंथाङा नोंथा खोनानो हागासिनो अब्ला र' आं। औ औ औ औ आंनो एसे जायगाखौ सोलायनि नङा होमबा जाहाथे मोजाङै खोनायो
आंना नेदा एसे गोख्रैनो खारगासिनो दङ।
र' एक मिनिट जागोन र' दाननो नांथ'वा नोंथाङा।
खोनाबाय नोंथां
खोनादों ना जोबोद मोजां
सगासिनो दं नोंथां
औ-औ अब्ला जोङो दावबायनायनि सायावनो सावरायफिननि नङा होमबा।
औ दे नोंथां बिदिब्ला जोङो सावरायनायखौ जागायनोसै
औ-औ दा दावबायनायखौनो जोङो ओ रायलायफिननो हागोन जोङो दावबायनायखौ जों माबायदि दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांथाव जायो नङा नोंथाङानो एसे फोरमाय बायदि दावबायनायनि सोमोन्दै
आदसा जिहेथु दावबायनाया जोंनि जिउ जिउनि थाखाय जोबोद गोनांथार जेराव जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो। बै ओ दाबसे जायगायाव बिसोरनि जानाय थानाय बिसिनि लाइफ टाइल
बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे गियान बुथुमनो हायो होनना आं सानो।
औ थारैनो
आरो थिग बिदिनो जों जायगा दावबायनायनि गेजेरजों गियानल' बुथुमनाय नङा जोङो माखासे। जिहेथु मा होनना बुंगोन ओ खोनादोंना नोंथां?
औ आं खोनागासिनो नोंथां नोंथांनि बुंनायखौ आं खोनासंगासिनो
जों जायगा बेरायनायजोंथ' जोङो माखासे गियान थ' बुथुमनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नंगौ
थिग बेबायदिनो जोङो जायगा बेरायनायजों लोगोसे बैसोरनि गियान बुथुमनानै जोङो गावनि जायगाखौबो जिहेथु मोजां बानायनो हायो। माने जाहाथे दावबायारिफोर फैनो हानाय जिथु मोनसे
नंगौ।
मा होनना बुङो इंराजियाव सोदोब मोनसे दङ ना टुरिजिमनि थाखाय जोङो इम्पर्टेन्स खालामनो हायो नोंथाङा बेनि सायाव मा होनना सानो जिहेथु जोङो मोनसे मोजां बानायनानै
टुरिजिमनि बेलायाव आं बेखौ बुंनो लुबैयो जेब्ला जोंनि लकेल्स जाय रिपाब्लिक बिथांमोनहा ओ-जाय बिथांमोनहा दावबायनो फैगोन जोंनि जायगायाव दा बे जायगाफोरखौ जों जेब्लायबो साफायै लाखिनांगोन आरो बेनि थाखाय जों जाय जायगासिम थांगोन बेनि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था बेलानि थाखाय गारि मटर एभेलेबेल मोननाय जानांगोन लोगोसे ओ गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफोरा थाफैनो थाखाय रिजर्ट थानांगोन हटेल मोजां थानांगोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां बे बैफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि समाजा जौगानो हागोन नङा होमबा नोंथां?
नांगौ आरो बेनि अनगायैबो जोङो जाय जायगाफ्राव दिनै जोंनि ओ- टुरिजिम प्लेसफोराव गोबां ओ-बेफोरनि खमखौ मोननो हायो। जेरै - ओ सासे दावबायारिया सहैनाय लोगो लोगो जों नेचारेलि माखासे फेसप खालामो खियो हासुयो मोखां सुयो रिफ्र्रेस जानो थाखाय बेफोरबायदि ओ गभमेन्टनिफ्राय इनिसियेटिभ लानांगोन आरोना। ओ रुम बानायनानै होनांगोन फेसाब खालामनो थाखाय। हौवाफोरनि आलदा हौवाफोरनि आलदा। दा जोङो बेफोरबायदिखौ बैफोर ओ जायफोर बेरायग्रा जायगा बेयाव खम नुयो गोबां मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेयाव जोंहा गोबां उसुबिदा जायो आरो बेजों लोगो एसे जोङो बानायनानै लानांगोन टुरिजिम प्लेस फोराव जे बिफां सायायाव जिरायनो थाखाय ओ माखासे ओ जिरायनो जायगा बानायनानै दोननांगोन। गेलेनो थाखाय गथ'फोर गेलेनो थाखाय गेलेग्राफोर जोङो साजायनानै दोननांगोन अब्ला बैफोरबायदि जायगायाव जाय बिथांमोनहा बेरायनो फैदों बेयाव बेरायनानै गेलेनानै गोजोननाय मोननानै गुबुनफोरखौबो मोजां होननानै इनफरमेसन होयोब्ला गुबुननो दा बेनिफ्राय बै जायगायाव जौगानाया फैगोन आरो। बेजों लोगोसे नुयो माने माखासे बेबायदि दखान जाग्रा जेरै मम' सावमिन आथिखालाव खुब सोलियो। बेफोरबायदि दखान लोगोसे आइस क्रिम दखान बेफोरबायदि जोंनि ओ गेलेग्रा गथ'फोरनि गेलेग्रा दखान फिसा फिसा आरोना जोंनि मानसिफोरा बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि खामानिखौबो खामानि होननानै मावो ओ रां आरजिनो हागोन आरो लोगोसे माखासे बायखोन्दा जायगाफोराव जुदि बेरायनायनि टुरिजिम प्लेस खालामोबा बेयाव माखासे गाइड गाइदारफोर नांगौ जेराव गाइड खालामनो हायो बे बिदिमोन बेयाव बिदि जादोंमोन बेफोरबायदि एक्सप्लेनेसन जाहाथे बै बेरायनो फैनाय सुबुं बुंनो जों खोन्थानो हायो दा जों गुबुन स्टेटफोराव माखासे जोंनि भारतनि गोजाम जायफोर ओ बाइक खोन्थानेसन बिसोराव थाङोब्ला जों बेफोरबायदि गाइड लानानै ओ मिथिनो मोनो माखासे जायफोरखौ जों मिथिनो मोना। दा बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावबो गाइड खालामनो हानाय मानसि थानांगोन आरो अब्लासो जोंनि ओनसोलाव ओ टुरिजियोम प्लेसफोरा जौगागोन जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला ओ आसाम हादर हादरसाया जोबोद माने मोजां जायगा बेरायनो थाखाय जेरै नेसनेल पार्कफोरानो आसामावनो मोनब्रैसो दङ बेजों लोगोसे माखासे उम नायनो थाखाय जोंहा फिसा गोबां माने जायगाफोर दंङ पिकनिक जानो थाखाय गोबां जायगाफोर दा बैफोरबायदि जायगाफोरखौनो जों फोसाबनानै फेस्टिभि फेस्टिभेलफोर खुंनानै गोबां मानसिफोरखौ जों इनभाइट खालामनो हायो आरो आरो जोंनि जायगाफोरखौ
औ बेफोरनि गेजेरजों बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो गावखौ सुंथानो हानाय राहा दिहुनना लानो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ थारैनो दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि बेरायनो थाखाय खाथि खाला माबाफोर मोजां जायगा दं नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' गोबां दङ जेरैबायदि ओ बिथिं बगामाथि पिकनिक स्पट थाबाय हा गुफुं गुफुर होननानै बुङो। बेवहायबो जोङो दावबायारिफोरनि थाखाय मोजां जायगा जेरै ग्रास
औ
बेवहाय जोङो सोमखोर गोथां हाग्रा बारिखौ नुनो मोननाय जोबोद मोजां लेणडस्केप नुनो मोननाय जायो बेवहाय आरो बिथिं थाबाय भैरब कुन्द' थाबाय आरो बेथिं आसाम हिसाबैबाथ' जोंहा जारिमिनारि जायगा एसे गोबां आं मोनसे बुंनो सानदों। कामाख्या मन्दिराव थांबायना नोंथाङा
औ नोंथां आं बेयावबो बेरायहैखानाय जाबाय।
आतसा मानो होनबा बेबो जोंनि जारिमिन मोनसे जारिमिनारि जायगा जिथु बेवहायबो जों नुनो मोनो जाहाथे बै मन्दिरावथ' गोबां दावबायारिफोर थाङो जिथु
नंगौ गोबां माने जोंनि भारत गुबुन हादरजों लोगोसे जोंनि भारत हा हादरनि सिङाव थानाय जाय बिथांफोरा धोरोम सिबिसुलाफोर इसोरखौ मोननो हास्थायग्रा बिथांमोना गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फेमिलिजों लोगोस लोगोफोरजों लोगोसे पारस्नेल हिसाबै बेरायनो दावबायनो हिसाबै बे राव फैयो दा बे बे मन्दिराव फैनायजों लोगोसे बे गुवाहाटि नोगोराव गोबां सुबिदा आरोना रांखान्थियारि सोरजिनो थाखाय आं बेखौ नुहुरो आरो।
जायफोर साखाथि सुबुं दङ बिथांमोना जिथु हटेल बायदिसिना मोनसे राहा लानो हानाय खाबुखौ मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंनि गोबां दावबायनायनि गेजेरजों
नोंगौ।
जों बुंनानै जिथु
नोंगौ।
बिदिब्ला जों सावरायनायखौ दोननोसै नामा नोंथां? जोंहा समाबो जाना फैबाय।